औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय।
औ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
औ मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दैज्लां बोथो थोरनि फारसे ओ सोमोन्दै दसे सम सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो सावराय जागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ
बिदिनो दैज्लां बोथोर होनबथ' जोंना गायनाय फुनायनि दिन आरो लोगोसे मैगं आबाद फोरनिबो दिन फैखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बे जायोबा माबायदिहाय मैगं थाइगं ओ गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
मैगं थाइगं बुङोब्लाथ' दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो। मैगं थैगं बुङोब्ला जेनेबा फिनदी, लेस्रा बैफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बेनि अनगायैबो जेनेबा खुमब्रा बेफोर खुमब्राफोराबो जोंनिया न'फोरावनो जेनेबा उख मुदाफोरावनो जोङो गोबां गायनाय माने गोबां थायना थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदि जोंनिया आरोबाव जोङो बुंनो थाङोबा ओ जोंनिया बेफोर गरसिफोरखौबो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया जोगो जोगोनारफोरखौ जोङो गोबां मानो बिबांनि बोरि जायगाफोराव गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ औ बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा जाबाय थानाय जोंनिया थास' बै थास' फोरखौबो जोङो जोंनि जायगायाव गोबां बिदिनो गायनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो बेनि अनगायै जोंनियाथ औ बेनि अनगायै जोङो आबाद मावो जेनेबा माइ आबादफोर मावनायखौबो जोंनि जायगायाव गोबां नुनो मोनो‌ आरो नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमै बिदि ओ गायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
माइ आरो बेफोर मेगंखौबो गायनाय जायो बिदिनो लेस्रा भेन्दि आरो ओ जोगोनार खुमब्रा ओ थाइबें बेफोरावहाय गायनाय जायो आरोना नोंथां आरो लोगो नोंथां खैथा ओ बुथुमना लाग्रोनांगौ बेफोर बिदिखौ फाथोनि सोमना हरनै सोमना दोननानै बोखारनांगौ बोखां
औ नोंथांनिखौ मोजां नां मोजाङै खोनानाय जायाखै नोंथा
औ औ खोनादों ना नोंथां?
अ एबार खोनाबाय नोंथां बुंनाय
औ नोंथां। ओ बिदिनोहाय जोङो माइदलि गाजा ओंखारो गाजा ओ दुब्लि फोथारावहाय एवना दोननाय बे खैथा फोनाय जायगायावहाय एवना दोननाय हायाव जोङो खैथाखौ उम बायग्लिखौ ओ। फोनानै बा गारनानै हैयो जोङो अब्लानो जि बे जिताम। ओ खोथिया जौगोन एसे, से दाननि उनाव बा से खावसे दाननि उनाव बे खोथियाया जौबाथाय। फुलिखौ जोङो ओ फुनानै गायनाय जायो नोंथां जेराव जोङो माइ गायनो थाखाय ओ एवना दोननाय हायाव बेबायदिनोहाय।
औ
माय गायनाय जायो जेरै ओ ओ मासुरि बाय नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा माइ गायो नोंथाङा फोरमाय
अ माइ आबादखौ बुङोब्लाथ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो जोङो। बेबायदि खरमा माइ, बायसमुथि माय एबा जोङो बिदिनो। आ जोंनिया बै बोथोरफ्राव नांगौ जायो नालाय बैफोरो जेनेबा, आसुमाइफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो जेनेबा बै माइब्रा माइखौ। नांगौ जायो बे जोंनिया मागोफोराव नांगौ जायोना फिथा अनु जानो बेनिखायनो जों बायमोन गायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोसा माइ बेयो जोबोद मोदोमो। आरो बेखौबो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो गायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो।
औ नोंथांनि माथोखो हाय एसे ओ बारा खोनायाखैमोन नोंथां।